हेलौ
औ
अ खोनादों
अ उम खोनादों आंबो खोनाबाय दे
औ
टपिकखौ जागायनोसै होनबा अ आदसा जों मा होनो जों टपिकआ जागोन माबा मा होनो गोदो बैसागुखौ माबोरै खुङोमोन ओमफ्राय दा माबोरै खुङो बिनि सायाव रायलायनोसै नामा
औ औ जायो।
जागोन दे नों होनगोन ना आं होनगोरनो बेनि सोमोन्दैलाय
अ एसे आं बैसागुनि सोमोन्दै होनसै होमबा
अ दे होनलाय
बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' फोरनि मोनसे मख'जाथाव फोरबो जाय फोरबोआव मानि जोंनि बर' माहारिनि मानसिफ्रा उन्दैनि फ्राय लानानै सेंग्रा सिख ख्ला बोराय बेन थ' बयबो रंजायो आरो
दा बे बैस सागुखौ जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो जेनेबा मोसौनि बैसागु आरो मानसि बैसागु जों मोसौ बैसागुखौ सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय नुनो मोनो आरो आरो मानसि बैसागुखौ बैसागनि से थारिखनिफ्राय फालिनायखौ नुनो मोनो नाथाय जेनाखि गोदोनि समाव बे जोंनि बैसागुखौ स्नि सानहालागै खुंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै माने सोर अबबा अबबा गामियावहाय साननै बा सानथाम बा सानब्रै बेफोरबादि सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव माबादि? सोलिगासिनो दं बैसागु फालिनाया आथिखालाव
उम जोंनि गामियावबो मा होनो गोदोनि बायदि नंला दान ना सोलायबोजोबबाय जुगजों खारबाय गोदो मा होनो खाम सिफुं लानानै मोनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव मा होनो बे मा होनो मोब्लिबारि बिजोंजों बाहायनाय दामग्रा दुमग्रा दामग्रा देग्रा जेरै बक्स बक्स माइक बायदिफोरखौ बाहायनानै सल' सोखानानै मोसानायखौ नुनो मोनबाय बै मा होनो गोदोनि बै मा होनो खाम सिफुं दामनानै मोसानायखौ गोबाङानो खम नुनो मोनबाय आरो गोबां मा होनो बेफोरखौ रोंग्रा मानसिफोर फ्राबो खम जाबोबाय सा बे बेनि थाखायनो मा होनो बि मोब्लिबारि बिजों बाहायनाय बे माखासे बक्स माइकफोरखौ मा होनो रेडिमेड सल' लाखानानै मोसानायखौ नुनो मोनसै आरो आमफ्राय माने बिदिनो गोदोनि बाय दि ज' ज' मालायनि न'खर इदि न'खर न'खर हाबनानै रंजा बाज जा खालामनो बेखौ जों दानि जुगाव खम नुबोाय आरो जों गामियाव बो खम जाबोनायखौ नुबोबाय मा होनो गोदो थ इदि ज ज मालायनि नआव हाबनानै बिदिनो रंजा बाजा खालामनो मोना नाथाय दा जोंखिबो गोबां सोलायबोबाय मालायनि नआव हाबनायखौ बोरैबा मोनग्रा जाबाय दाना बिदिनो गोबां
औ
ओम मा होनो आरो बेफोरबायदिनो बे बैसागु रंजाखालि गामिफ्राव गोम बायदिसिना बिदिनो खेला आरि माबा माबि होबोयो दाबो होयो जों नुनायावलाइ बेफोर मा होनो माखासे खेला यो नाथाय बिदि माहोनो दामनाय देनायनि बिथिङाव गोबां सोलायबोबाय आरो गोदोनिफ्राय दा माखसे मा होनो मोब्लिबारि बिजों जों माखासे बाहायनाय आगजुखौ बाहायनानै दामनो देनो हमबाय आरो खाम सिफुं जथायाबो गानो गोबाङानो दामनो रोङा सोलोंनांगौ सोलोंनायालाय माखासे ओम नोंसि नोंखौ नोंनिबो
अ नोंथांनिखौ एसे थाबथा थाबथा था खोनाफैदों खोनादोंना नोंथां नोंथांनिखौ थाबथा थाबथा खोनाफैदों दे बुंफिनलाय नोंथाङा हेल'
औ हेल'
हेल' अ नोंथांनिखौ एसे थाबथा थाबथा खोनाफैदों मा सोंथि सोङामोन नोंथाङा
मा नोंसिनिजों बिदि दामनाय दुनाय बैसागुनि बेलायाव दामनाय देनाया बोरै माबायदि गोदोनि बायदियैनो बिदि खाम सिफुं लानानै दामोना मा होनो मा होनो माखासे दामग्रा मुवा बाहायनानै माबायो
अ अ औ दा गोदोनि समाव नायनो थाङोबा जोंना जेनाखि बरफोरनि दोरोङारि दामजु खाम जथा सिफुं सेरजा हारिमुनि बेफोरखौ लानानै मानि नखर नखर ज ज सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ बेफोरबायदि रंजानाय नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै जे हाय नोंथाङा बुंनाय बादि जेनेबा मोब्लिबारि जे दामग्रा बेफोरजोंसो मानिे मरदान मेथाइफोरजों मोसानायखौ जोंनि दा नैबे आथिखाल मुगायाव नुनो मोनसै आरो दा बुंनो थाङोबा बै समनि बैसागु मोसानाय आरो आथिखालनि बैसागु मोसानाय गोबां फारागसै आरो जेनाखि दामग्रा देग्रा बेफोरबो माने गोमालांनो हमबाय आरो नुनो मोनब्लाबो जेनेबा जेनाखि फिसा फिसौ दामग्रा जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै नानै मोसानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि खाम अओ हारमुनि बेफोरखौ मानि अओ बैसागु बोथोराव लानानै मोसानायखौ नुनो मोननो थांला आरो दा नोंथांमोननि बे जायगायाव जायनाखि मोसौ बैसागु बेफ बेखौ दासिमबो फालिनायखौ नुनो मोनो नामा मोसौनि बैसागुखौ
ओम मोसौ बैसागोखौथ' जों गामियाव फालियो बैसागुनि बैसागुनि सानसे सिगां मा होनो मोसौनि थाखाय मा होनो माखासे मा होनो बिदि राज्यों बिदि मा होनो दिगिलिथि गारला बाग्रिकफ मोख ना बिलाइ थाराय ओमफ्राय बेफोरबायदि बिदि फान्थाव ओमफ्राय हालदैबो होयोलै बिदि बिदि माखासे बाहायनानैबो फुनो आरो आमफ्राय मोसौनो फोथा फुननो थाखाय माखाला सिन्दुर बाहायो। सोरबा सोरबा हा हांगारखौ बाहायो बै थौनिफ्राय माबानानै थौआव सिथाबना थानाय हांगारखौ बाहायो बेबायदिखौ बा-बाहायनानै फोथाखौ फोननाय नुनो मोनो आरो मोसौ बैसागुनि थाखाय मोसौ बैसागुआव मोसौखौ फोथाराव लांनानै थुखैनानै बिदिनो मा होनो माखासे सल' खनलायो जेरै सल' उम बोरैमोन बे सल'आ ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरजा होनलायनाय बेबाय सल'खौ खनो। गोलावैनो ओमफ्राय आं बांद्राय गोस सोलाव गैया आरो बे सल'खौ।
औ नाथाय जोंनि औ औ
नोंसिनिखै मोसौव बैसागुखौ फालिनाय दा नुयो नुनो मोनगोना मोना?
आंथ' मानि नुनो मोनाखै आरो जेनाखि जों उन्दै समनिफ्रायनो बैसागु रंजाबोदों थेवबो माने जोंनि नैबे जायगायावहाय मोसौ बैसागुखौ जों फालिनाय नुनो। मोनाखै नाथाय जेनाखि संक्रान सानखालि जे गोखा गोखै जानाय बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो। नाथाय बेफोरबादि जेना खि मोसौनि बैसागु बेफोरबादि ओ नोंथाङा बुंनाय बादि जेरै लाव फान्थाव हानानै जेनेबा अबेबा दैमाफ्राव मोसौखौ थुखैनो बिदि नुनो मोनाखै आरो आथिखालाव बा जों उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो बैसागु जाबोदोंबाबो जों बेफोरबादि मोसौनि बैसागुखौ नुनो मोनबोआखै आरो नाथाय गोबां जेनाखि बर'फोरनि ओ बिजाब बेफोराव मानि बैसागुनि सोमोन्दै ओ फराय ब्ला मिथिनो मोन्दों जेनेबा मोसौ बैसागुआ माबादि मोसौ बैसागु फालिनाय समाव मोसौनि फारसे फोथायनानै जेनेबा गोबां दैमाफोराव लांनानै मोसौखौ थुखैनाय बा मोसौनि फारसे ओ मेथाइ बा खुगा मेथाइखौ खनाय बेफोरखौ जों बिजाबफोरावसो ओ फरायनो मोनदों आरो नाथाय जों प्रेकटिकेलि बेफोरबादि नुनो मोनाखै गावनि मेगनजोंहाय। औ दा गोदोनि जेनाखि दिन बेवहाय खोनानो मोन्दों संक्रान्ति सानखालि सेजौ सेथा मैगंफोर जायोमोन होननानै नाथाय आथिखालाव जोंनि जायगायावहाय बेफोरखौबो जेनाखि सेजौ सेथा जानांगौ बेखौबो माने सेजौ सेथा जानायखौ नुनो मोनला आरो नाथाय जाबाबो जेनाखि एफा एनै मैगंफोर दं बेफोरखौ जा मोनो बेफोरखौल' जायो आरो नाथाय सेजौ सेथा जानायखौ नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननि जायगायाव बेफोरबायाददि जेनाखि संक्रान्थि सानाव गोखा गोखै मैगं थाइगं जानाय बेफोर मैगंफोरखौ सेजौ सेथा खानानै जाथारो नामा नोंथांमोननि गामियावहाय?
आं नुनायावथ' बिदि सेजौ सेथा मैगं नागिरनानै जानाय नुआ‌ नुमो मोनथारा जेनेबा सेजौ सेथा मानोबो नागिरनानै बेखौनो माहोनो बे माहोनो बे संक्रान्थि खालि नोंस बेयो जायोना बे माने गो खा गोखैखौ जोंनिखै माबायाव जायो सात तिथि जेनेबा बैसागुनि सात थारिख थांसो बे बुस्थुखौ जायो गोखा गोखैखौ। मानि थाखाय जोंनाव बे सातथानि बारा मैगंसो जानांगौ आरो बेल' माबा दं आरो जोंनि माबायाव जोंनि गामिनि बिदि माबायाव होननाय बायदिब्ला जेनेबा फालि एसे दं फोथायनाय बायदिबा बेबायदि आरो सादथा साद माने बैसागोनि सात थारिक खालि जायो आरो जाहाथे मैगंफ्रा सतथा सातथानि बुरजा जेनेबा स्निथानि जानाय जाहाथे मैगं जानाय जानांगौ बिदि सेजौ सेथा
औ
एबा सेजौ जिथाम मैगं नागिरनानै जानायखौ नुनो मोना एबा गामियावनो गामि गेजेरावनो ज' आङो मैगं खांलायनानै एबा नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदि सेजौ स दा मा होनो मा होनो मैगं नयगिरलायनानै जाया जेनेबा बिदि लस जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो गोदोनिफ्रायनो नोंथाङा बिनि सायाव माबा बुंगोन नामा
दा जों माने जेनाखि गोदोनि बैसागु बेफोरखौ नायनो थाङोबा जोबोद गाजा गोमजा आरो मोनसे फोथायनायखौ लानानै फालिबोनाय नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै नैबे समाव जेनाखि दानि जुखु मदार्न जुग होननांसिगोन जों बे मानि गोबां सोलायबाय बुंनो थाङोबा जेख गोदो जों फालिबोनाय जोंनि आबै आबौमोना फालिबोनाय बैसागु बेयो मान जोबोद गोजोन आरो बयबो खौसेथियै फालिबोनायखौ नुनो मोनोन नाथाय फैयै फैयै जेनाख जोंनि नेम खान्थि गोदोनि बे फोरखौ मानि बावारलांनो हमजोबबाय आरो जोंनि दानि नैबे ओ बर'फोरा मानिे नुनो मोनबाबो जोबोद खमै नुनो मोनो जेनेबा नोंथांमोननि जायगायाव बुंनाय बायदि मोसौ बैसागु फालियो बा ओ नेम बादि नोंथांमोना स्नि साननि उनाव ना स्नि सानाव जायो होनामोनलाय नोंथां
स्नि सानाव जायो स्नि सानाव जायो औ
औ आलादा आलादा नुनो मोनबोगासिनो दं आरो जेनाखि गोदोनि नेमखान्थिफोर बेफोरो माने बुंनो थाङोबा सोलायनायखौनो जों बुंनांगोन आरो नोंथां
ओम
दा होमबा नोंथां जोंना टाइमा फैयै फै जि मिनिट जाबाय माथो
ओम दे होमबा दोनथ'सै होमबा ओ दे